उह
हेलौ खोना खोनादों ना?
हो
औ औ खोनादों
औ औ अब्ला जों दिनि आयदाखौ मा लागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ जोङो दिनैनो आयदा बायदि जोंनि सोरगिदिं माबा डेभलपमेन्टनि डेभलपमेन्टखौ सावरायगोन माबायदि डेभलपमेन्ट जादों गोदोनिफ्राय आरो दिनैसिम
औ जायखि जाया बिथिङावनो आरो ना माबायदि
औ जेखुन औ औ औ साराउन्दिंसखौ सावरायगोन नालाय जिखिुननो माने डेभलपमेन्ट आरो माबायदि जाबोदों लामा सामा जानाय लोंनाय थानाय जिखुनु डेभ्लपमेन्टनि सायाव
जागोनो दे नोंथां
औ
नोंथाङानो एसे फोरमायना होग्रोदो
औ औ दा दे डेभ्लपमेन्ट होनोबाथ' जोङो जोंनि बर' गुबैयाव जोङो माने दावगानायखौबो बुंजायो जेनेबा माबायदि दावगाबोखो बेखौ जोङो माबायदि बि बारायबोखो बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो
बिदि होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिखौ नायनानै दानि जुगनिखौ जोङो दिनैसिम निसिम नायोब्ला जोङो नुनो मोनोदि माने गोबां डेभलप जादों आरो दा जोंनि लामा सामानि बिथिङावबो जोङो डेभेलपमेन्ट नुयो
नंगौ
लामा हान्थिनायनि बिथिङावबो जोङो डेभलप जानायखौ नुनो मोनो जोंनि ससियेल मिडिया इउस खालामनायावबो जोङो डेभेलप मोनो माने न बां आ डेभेलपमेन्ट दैनि सुबिदा डेभेलपमेन्ट माने डक्टर अजानिबो माने माने गासैबो माने डेभलपमेन्टआ जोंनियाव फैगासिनो फैगासिनो आरो दाथ' माने बु डेभलप जाबाय जे गोदो माबायदि मोन दा माबायदिमोन नायोबा माने जोङ गोबां माने गोदो से नमबर मबा दा दाइन जि दाइन एकदम माने गोबां डेभेलपमेन्टाव मोनो आरो जोङो थ' गोदो जों सानना नायो सानना नायोब्ला जों गोदोहाय ओरैबायदि मोनोमोन खि जोंना गोदोहाय लामा सामानिबो जेबो सुबिदा गैयामोन लामा दङमोन सुबिदायाथ' दङमोन थेवबो माने दानि बायदि पाक्का मोजां लामा गैयामोन बिदिनो हाग्रा बंग्रा लामा आरो अखा हाबा हाब्रु जानाय थाबायनो हायै लामा। गारि गराइ सालायना हायो लामा जोङो बेफोरबायदिखौ मोनोमोन गारि गरायाथ' माने बाथो गारि गराइबो बै समाव जोङो मोननो हायामोन। मोसौ गारि बा मैसो गारिजों जोङो हान्थिनाय जायोमोन गोदोनि सम। माव दायो माने दायो माने बेफोर मोसौ गारिनि सोलाय गराइ गारिनि सोलाय जोङो दायो मा मोनदों गारि गराइ साइकेल गिबियाव जोङो साइक केलनि साइकेलाव दडेभेलप जाग्रोदों। साइकेलनिफ्राय बाइक स्कुटि फैदों जोंनियाव। बाइक स्कुनदि स्कुटिनि ओमफ्राय जोंनाव दा गोबां मोजां मोजां गारि साखा खब्रैनि गारि गोबां मोजां मोजां जोङो मोनबोनो हादों त' लामा सामानि बेलायावबो पाक्का जाजोब्बाय। दसेनो मोनहैयो। आरो लामाजों हान्थियाबा जोङो दैनि लामा दङ दैनि दैजों हान्थिनो थाखाय गोदो नावल'सो माने थालिरनि नाव बायदिस सिना जों हान्थिनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दा दायो मा जादों गिदिर गिदिर जाहाज बरनदों आरो नाव मोजां मोजां नाव माने बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। दा गारिया बो जोङो दा गारि गराइनि बेलायावबो बुङोब्ला जोङो गोदोहाय माने पेट्रल बायदि जों खारनाय गारिखौल' जोङो मोनोमोन। बांसिनै नाथाय दा जोङो कारेन्टजों बेटारि चार्ज होनानै सान्दुंजों खारग्रा सान्दुङाव सलार सिस्टेमनि गारिफोरबो जोङो मोननो हायो। माने कारेन्टजों चार्जखौ माने चार्ज होनानै जोङो गारि गराइखौ चार्ज होनानै जोङो सालायनायखौबो जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदि ओरैबायदि डेभलप जाद दों माने बुंनो नाङा आरो देभलप जागासिनो दं जागासिनो दं आरो माने दानि जुगाव जोङो मानसिनि सोलाय रबटफोरासो खामानि मावनायखौबो जों नुनो मोनो आथिखालनि समाव। गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट माने बा हटेलफोराव जोङो थाङोबा मानसि नि सोलाय माने बेफोराव रबटआसो जोंनो जानाय लोंनाय होफैनाय खामानि मावनायखौ जोङो मोननो हायो आरो। दा नोंथाङा बेफोरखौ माबा बुंबावगोन ना?
औ नोंथांङा होननाबायदिनो जोंना डेबलबमेन्ट माने जौगा नाय नङा होमबा दावगानाय जौगानाय जों माने गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालाव नायोब्ला जों गासैबो बिथिङावनो गोबां दावगाबोबाय। फालांगि बेफार फालांगि खौनो नायोब्ला जों सिगांनि समाव गोबां खम सुबुंफ्रानो बेफार फालांगि खालामोमोन। नङा होमब्ला? जोंना माबायदि खालामनांगौ बेखौ मोन्थियामोन। नाथाय आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो गिदिर गिदिर बेफार फालांगि खालामोब्ला गावनि न'खर खुंनायाव माने गोबां हेफाजाब मोनबोदों रांखान्थि खामायनायावबो बेजों लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला गुबै जेनेबा जों दावगानाय सोलोंथाइनि बिथिंखौ जों बुंनो हायो नङा होमबा। जोङो सि गहाय गोबां गोबां सुबुंफोरानो माने सोलोंथाइ गैयामोन आरो जोबोद माने खम बिबांनि सुबुंफोरानो सोलोंथाइयाव गोसो होयोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंना नुनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला माने गासैबो सुबुंफ्रानो सोलोंथाइयाव सोलोंथाइ लानो थाखाय बि सोलोंथाइनि उन उन आरो बेफोरबादि जेनेबा जों बैफोर दावगानाया सोलोंथाइनि थाखायनो जादों नङा होमबा जोंनि सुबुंफोरा गोरों गोरा थाखायनो जोङो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बिथिंफोराव माने दावगाबोगासिनो जों माने साख्रि बाख्रि मावनाय सुबुंफोरखौबो आथिखालाव गोबां नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरानो माने गिदिर गिदिर साख्रि मावबोदों गोजान गोजान जायगायाव थाहैदों बेबायदिनो माने जोङो नोंथाङा होननाय बायदि लामा सामा लामा सामायावबो जोङो दङ सामा दंमोन होमब्लाबो फिसा फि सा हाग्रा बायदिमोन लामा हाब्रु अन्था यजों बानायनायमोन। नाथाय आथि खलाव नोंथाङा होननायबायदि फाखा लामा जाबाय मोजांमोजां लामा जाबाय बेयावहाय मोजां मोजां गारि सालायसै। सिगांनि समफोरावथ' जोङो गारि गुराफोरखौ गोबां खम मोनोमोन नङा होनोब्ला बिनि थांनोबा हान्था मेला खालामनोब्ला जोङो माने गोबां खस्थ'यै थांनांगौमोन आरो गारिफोराबो खम खालामोन साइकेलफोरजों थांनांगौमोन दैमाफोरखौ जों आइथिंफोरजों बारनांगौमोन। सानस्रिनांगौमोन नङाबा जोङो ओरैनो बे ओ बिफांनि नाव फिसा फिसा बानायोमोन बेखौ जों बानांगोमोन नाथाय आथिखालाव जों गिदिर गिदिर जाहाज नुनो मोनबाय जेनेबा जों दै बार ओ मोजां मोजां जों नावनो बास जाहाजनि बायदि बायदिनि लामाफोराव जों माने मोसो थिनो थाखायबो ब्रिज आरि बायदिसि होननानै बानायबाय आरो माने बेखौनो जोङो लामास सामायावबो जेबो माने खु उसुबिदा गैला आरो माने फरायनायनि बिथिं फालांगिनि बिथिं बेफोरबायदि गासैबावबो दावगाबोनायनि अनगायैबो जोङो माने देहा फाहामसालि जिहेथु जोंनो सिगां सिन माने देहा फाहामसालिफोरा डक्टरफोरा माने गैयानोमोन न'आव होना एसे एनै बेमार जायोब्ला बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुलि आरि खांनानै अजा बेजानावसो नायोनो मा दो जेबो जो डाक्टारफोरनावबो लाङामोन बेबायदिनो माखासे पुदेमाफोरखौ जों मोनयामोन जाथे आथिखालाव जों गोबां खोब मोजां मोजां देहा फाहामसालि सावस्रि नायग्रा बेफोर माने ओंखारबाय आरो आरो बेफोर ओंखारनाय जोंना माने खाथि खालायावनो ओंखारबावबाय आरोना आरो आखालावहाय जोंना जेनेबा बेमार आजार जायैनि सिगांनो गथ'फोरखौथ' जोंना उन्दैयावनो बिजि आररि होखाबावोसै नङा होमबा जेबो उन समावहाय जेबो खस्थ' मोना जेबो बेमारजोंसारनो हा हाया बिनि थाखाय आरो जों जानाय लोंनाय बिथिंआवबो माने सिगांनि समावहाय जेनेखा जायोमोन दानि समाव गोबां सुबुंफोरानो माने मोजां खालामनानै जाबोनो रोंबाय आरो मोजां। मोजाङै संनानै मोजाङै मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ जाबोनो रोंबाय। गावनि देहाखौ बिनो रोंबाय बेफोरबायदि माने गोबां होनायबोबाय आरो गोबां डेभेलप जाबोबायमोन जोंनि समाजा जोंनि सुबुं हारिया माने गासैबो बिथिङावनो जोङो माने जौगानायखौ नुदों आरो। नोंथांमोन बिदिब्लाबो जौगानायावहाय मा होनो? जेनेबा, मोजां जादों ना गाज्रि जादों? जेनेबा जोंनिया जौगानानै माया गाज्रि जाखो जौगानानै माया मोजां जाखो बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन?
औ औ हागोन। दा जोङो नायोब्लाथ' जौगानायनि बेलायाव आं माने आंनि नोजोरजों आङो जेबो गाज्रि जि नुआ। मानोना जोङो गोदोहाय नों नों मोगथां बुंनाय बायदियैनो डाक्टार अजा होसोनो जोबोर खस्थ' जायोमोन। हाग्रा बंग्रानि मुलि खांनानै जोङो अजानावनो थांनाय जायोमोन। हाग्रा बंग्रानि मुलि। माने बेमारा मा जामार दों बेखौ माने जोङो थारैनो हमनो हायामोन। गोदोनि दिनाव माने दा खिनि दा जों देहा फाहामगिरि जायखौ जों डक्टर होनो बिसोरनाव जि माने देहानि बिदुं सुग्रा माने जेखौ लोमजानाय दंना गैया बेफोरखौ सुग्रा जोंनाव दंखायो दा डक टरफोरनाव दा बे बुस्थुव जोंना सिगांहाय गैयामोन जाय जायखौ जोङो अजा होननानै बुङो बिसोरो माने गावसोरनि हिसाबैसो बिसोरो आखाइफोरखौ मोदोमफोरखौ दांनानै बिसोरनि माबायदि होननानै जोङो बेखौ माने बिसोरो मोनसे गावनि आन्दाजजोंसो बिसोरो माने मुलि फोरखौ होयोमोन जिहेथु सोरनाबा मिलायो हामसिगोन सोरनाबा मिलायाबा हामा हामनाय नंला बेबायदि टाइपनिमोन दायोथ' जोङो माखासे सिम टम सिमटमसफोरखौ मोनबानो जोंनि डक्टरा हमनो हाखायो। खि बे गथ'नाव उमुक जादों बा बे मानसिनाव उमुग बेमारा हमनानै दङ दा बेफोरखौ टेस्ट खालामनो थाखाय जोंनाव थै नायग्रा दङ थैनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो मा बेमार जागासिनो दं नोंनाव नोंनाव बे बेमारा थारैनो जामारदोंना जामाराखै? बा बेबायदि जन्थ्र'आ डक्टरफोरनाव गासैबो दंजोबखायो। अब्ला नोङो जोङो बे देहा फाहामनायनि बेलायाव आङो गाज्रि नुवाखै जेबो थ' बिदिनो बे डाक्टार अजानि बेलायाव जौगानाया जोबोद गाहाम जादों माने जोबोरै गाहाम जादों मानसि सासेनि बेमारा जारखौ जोङो दसेनो माने हमनो हायो मुलि बायदिसिना हरोब्ला जोङो
औ
मावनो हामनानै फैयो सानसे साननैनि गेजेरावनो गिदिर गिदिर बेमार आजारफ्राबो बियो माने सप्तासे सप्तानैनि गेजेरजोंनो बियो माने गुफुं जाबोयो बिनि देहा जों बिदिखौ नुनो मोनो। आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो होनना थाङोब्ला जोङो दायो। माने गोदो जिबायदि स माने गोथाङैबो जानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन खालि हांनानै जानायफोरखौ जोङो मोननो हायोमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दायो डेभल्पमेन्टजों माने लोगोसे समजों लोगोसे ओरैबायदि सोलायबोदों जोङो जानाय लोंनायखौबो राज सायनारि हासार होनायखौबो जोङो माने बेखौ मा दङ गाज्रि ना मा बे बुस्थुखौ जोङो टेस्ट खालामनानै जाग्रा बुस्थुबो जोंनाव ओंखारबाय। जिहेथु जोंनि देहानि फारसे जोबोद सांग्रां जाबोनायखौबो जोङो नुनो मोनदों जाय जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां आरो। बे जोंनि देहाखौ मोजाङै गुफुङै लाखिनानै दोननो थाखाय जोबोद मोजां आरो अब्ला आं सानो जे बे जोंनि सोरगिदिंनि थानाय जानाय लोंनाय गारि मथर माने ससियेल मेडिया इउस खालामनाय मेसिनफोर ओंखारनाय फोर माने जोंनि थाखाय जेबो गाज्रि बिथिङाव आं नोजोरजों माने नुवाखै गाज्रि नोजोर जों नुवाखै। थ' अब्ला जोबोद मोजां जाबोदों जोंनि डेभ्लप मेन्थआ हान्थिनायनिफ्राय लानानै नानै जानाय लोंनायसिम लानानै जिखुनु माने फारसेनिफ्राय डेभ्लप मेन्थआ जोंना‌ मोजां जाबोदों आं बेखौ सानो आरो दे होमबा नोंथां जोंना स माबो जाबाय।
औ औ जासिगोन।